हेलौ।
औ औ।
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय।
ओम गोजोन फुंबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो जासिहनाय थाबाय।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङो।
आङो दासो सिखारनानै ओ ओरैनो जिरायथना दङ।
औ फुंनि बिदिनो जानाय लोंनाय एबा साहाफोर नोंथाङा लोंबाय नामा ब्रेकफास्टफोर।
ओ फुंनि ब्रेकफास्टखौथ आं खालामथनाय जायाखै।
अह ओम दिनै नोंथांमोननिथिं बोथोरा। माबायदि थासारिया?
अह दिनै बोथोरा ओ सान्दुंबो दुङाखै अखाबो हायाखै एसे दोमैलुयैनो दङ जोबोद मोजां बोथोर।
नंगौ नोंथां नों बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो हराव अखा हादोंमोन जुब जुब अखा हादोंमोन दाबो दोमैलु। दोमैलुयै जानानै दङो। जितु दा दैलां बोथ थोर सफैबाय आबाद बोथोराव मुखुब जाबाय। औ गुबुन गुबुन जायगायाव आबाद आबाद फोथाराव। आबाद आबाद मावबाय। थिग बेफोरबायदि नोंथांमोनन थिं बिदिनो आबाद मावनाया माबादि दासिमहालागै माबादि सलिदो माबायदि माइ गायदो।
औ औ दैज्लां बोथोर होनोबाथ ओ जोंनि समाजाव बा जोङो बांसिन आबादनि सायाव सोनार नङा होमबा बे दैज्लां बोथोराव औ जोंनि ओ गाहाय आबाद गाहाय आबादाथ माइखौनो नङा होमबा माइआनो।
नंगौ नोंथां।
बे जोंनि एरियायावबो बे माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। बेनिफ्राय माइनि उन अनगायैबो फाथो मावो। ओ बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओन ओनसोलावबो माइनि अनगायै गुबुन आबाद फोर बे बोथोराव मावो नामा?
बे बोथोराव माइनि अनगायै आबाद होननानै बुङोबा दि जोंनि दैज्लांनि जिथुनाखि जोंनि मैगं थाइगं जेरै बुंनांगोन बानलु, भिन्दि बेफोरबायदिनो माखासे फल, जिंखा बेफोरबायदि गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ जोंनि बे जोंनि आं जिथुनिखि थानाय जायगा बे जायगायाव बोथोरजों गोरोबनानै बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो आरो थि बेफोरबायदिनो नोंथांमोननिथिं मा मा आब आबाद मावनाय जायो। जेरै जोंनिथिं दैज्लां बोथोराव माइ आबाद होननानै बुङोबा जेरै जोंनिथिं रनजित रत रना, माइब्रा, माइ गोसोम बायदि बायदि माइखौ गायनाय जा गायनाय जायो आरो थिग बेफोरबायदिनो जोंनिथिं जोंनिथिंजाय बोरि जायगा हिसाबै जों बारा बोथोरजों लोब्बा गैया बोथोरखौ बारा नेया जोङो गोसोबायदिनो बादखौ मावो जोंनिथिं गंफा गंफायै जोङो नखरफ्रोमबो जोङो बरिं गायनानै लाखायो। जायनि जाहोनाव जोङो गोसोबायदि गोसो बायदियै जोङो अखा हायाब्लाबो जोङो गोसो बायदियै जोङो माइ माइखौ गायनाय जायो। एबा अखा गैयाबो जों गुबुननिफ्राय एबा गोजान फुख्रिनिफ्राय जोङो दै लाबोनानै जों माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो थिग नोंथांमोननि थिं माबायदि?
औ थिगानो थिगानो नोंथां सोंना सोंथिनि थाखाय साबायखर आ माय आबाद खौथ ओ जोंनि एरियायाव नोंथांमोननि एरिया बायदि मावनायानो जायो बय-बयबो मावो ओ नाथाय जोंनियाव नोंथांमोननि बुंनाय बायदि बरिंआ बेबायदि सिस्टेम इसेबां गैया दङ अब्लाबो जोबोद खम दासो जागासिनो दङ जोंनिया बोथोरखौ लानानै बो थोरखौ नेनानैनो ओ माइ खौ मावनाय जायो जुदि अखाया अखा हायोब्ला जे जों थाय ओ माइखौ गायनो हायो। आरो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि जोंनियाव दैया एसे आ बारा दङ दंगलनि दै बा फुख्रिनि दै दैमानि दैखौ ओ बाहायनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो।
नोंगौ नोंथां फोरमायनायनि थाखाय थेंकि गोजोननाय थाबाय। जोंनिथिंजाय जाहैबाय जोंनिथिं बोरि हा बोरि हानि जाहोनाव जोंनिथिं जुब जुब अखा हाब्लासो जों माइखौ गायनो हायो। आरो जिखुनोखि जोंनि बे गायनाय बे रनजित रन्जना बेफोरो बोथोरजों जुदि गोरोबनानै टाइम बाय टाइम जुदि माइखौ जोङो गायनो हाया अब्ला माइआ फिथाइ थायनो नागिरा बेनि बेनि बेनि थाखायनो जोंनि जोंनिथिंजाय बोथोरखौ नेयालाबानो गोसो बायदियै जों आबाद आबादखौ मावो गोजान गोजाननिफ्राय जोङो दै लाबो बोनानै गोजान गोजाननि ट्रेक्टर लाबोनानै गोजान गोजाननि हाजिराजों जों लिंहरनानै आबादखौ जाय जेरै हागौ बेफोरबायदि जों मावनाय जायो आरो दा नोंथांमोननिथिं बेफोर बेबायदिनो दै सारनो हानाय एबा दैमा फोर दं नामा एबा नोंथांमोननि जिथुनिखि माइ गायनाय आबाद फोथार एबा बेफोर आबाद फोथारा माबायदि दहा ना बाला ना बाला सिरिया?
औ औ औ ओ जोंनिथिंथ' ओ समान जायगा दलहायानो होननांगोन माने ओ एसे अखा हायोब्लानो दैया थायो आरो आरो जोंथिं दैया एभेलेबेल मोनखायो नालाय माने दंग' दङ जाम्फै दङ दैमा दङ बेनिखायनो एसे अखा हायोब्लानो माने ओ‌ नांगौ बायदियै जोंनियाव आबाद फोथाराव मोननो हायो आरो आरो जों माइ गायनायाव गोरलै जायो ओ बेनिफ्राय गोदोथ' बिदि दैज्लां बोथोराव सावरि जानाय मानाय सोलियोमोन नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
औ आथिखालाव नाथाय नुनो मोनलिया नाथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालावबो बेबायदि सावरि जानाय नेमखान्थि फोरा दाबो दङ नामा?
नोंगौ नोंथां नों बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंजाय जोंनिथिंजाय गोदोनिफायनो जोङो मोसौदों हालेवनाय जों नुबोबाय थादोंमोन
औ औ
जों दिनैनि दिनाव मोसौनि जिथुनिखि सुबुं अनजिमा मोसौनि जिथुनिखि संखिया बेखौ जोबोद खम जानायखौ नुनो मोनबोदो दों जायनि जाहोनाव मोसौनि दामफोरखौ बुहुत गोबांखौ जानाय नुनो मोन्दों दिनै जोंनि गामि एरियायाव रावनिबो नख खराव मोस गैला सबनिबो नखराव गंफा गंफा ट्रेक्टर जाजोबाय दिनैनि दिनाव दुब्लियाव मोसौ गैला दुब्लियाव मोसौ गैयैनि जाहोनाव दुब्लिबारियाव हाग्रा जाजोबबाय जायनि जाव नाव‌ माइ आबादाव खम जांलांनो हमदो दों नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि थिं गोदोनिफ्रायनो बै हाल जांख्रा होनाय सोदोब एबा सावरि बादालि जानाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि हुदाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय दं आरो दासिमबो जोंनि बे एरियायाव एबा आं थानाय जायगायाव बेयो सोलिगासिनो दङ नोंथां।
औ जोबोद मोजां खान्थि बियो माने बे बे खान्थिजोंनो जोंनि समाजनि बा ओ गावनि गामियारि मानसिफोरा एसेबाबो ओ ज' लोगो मोनो बा खौसेथिया बारायो नङा होमबा? गावजों-गाव हेफाजाब होलायनाय हुदाफ्रा थाबाय थायो नङा होम बा
नंगौ नोंथां।
औ औ माइ आबादनि अनगायैबो नोंसिनि ओनसोलफ्राव थालिर बा लेबु नारें बेफोरबादि आबाद मावनाय जायो नामा? मावोब्ला माबायदि आदबजों मावो?
नंगौ नोंथां नों बुंनाय बायदिनो जोंनिथिं बेफोरबायदि थालिर आबादखौ मावनायखौ आं दासिमहालागै नुफेराखै खिन्थु बै लेबु आबाद एबा गय आबाद बेफोरबायदि आबादखौ जोङो जुखाम आबाद मावनायफोरखौ जोङो आङो नुबोबाय थादों नुबोबाय थादों आरो नोंथां
ओ गोदोथ' ओ गोजाम आदबजों बा नांगोलजों बा मोसौजों हालेवनानै गोबां खस्थ'यै आबाद मावोमोन नङा होमबा? बेनिफ्राय ओ हालेवनो थाखाय गोबां सम लायोमोन नाथाय आथिखालाव गोदान मुगाजों गोरोबनानै गोदान आदबजों ओ जोङो एसेल' हायावनो गोबां फसल मोनसै नङा होमबा? ओ रासायनारि हास‌ सार बा माखासे मुलि बाहायनानै आजिखालि आथिखालाव माने बहुद ओ इसेल' समनि गेजेरावनो बा एसेल' हायावनो हायावनो गोबां रोखोमनि फसल फिथाइ थिखांना लानो हायो गोदोनि दिनाव गोबां खस्थ खालामसेयावबो मालाबा नों आबादखौनो जाजाया बा ओ नोङो आबाद जायोब्लाबो गोबां खमनि खस्थ'आ बेसेबां बारा नाथाय ओ आबाद मावनायनि जेखिनि फिथाइ बेयो जोबोद खम मोनोमोन ओ नाथाय आथिखालाव गोदान ओ आदबजों बियो सोलायलांबाय दा नोंथाङा ओ गोदोनि आरो दानि अनेक फाराग नुदों नङा होमबा? दा गोदोनि मावनाय आदब आरो आथिखालनि मावनाय आदब नोंथाङा बबेखौ साबसिन होननानै सानो?
नंगौ गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग जाहैबाय आजिखालि टेक्न'लजियाबो जौगाबाय नालाय। गोदो जोङो आबाद माव आबाद मावोबानो जोङो मोसौजों हालौनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन बेफोरबायदिनो जोङो बोथोरखौ नेनांगौ जायोमोन। आबाद मावोब्लाथाय जोङो बोथोरखौ नेनांगौ जाला जोङो जोंनि गंफा गंफा बरिं थाखाबाय जिजों जोङो जों जेनेबा जोंनि आबाद दै नांगौ अब्लानो जोङो दै होनो हाबाय जिदु जों दिनैनि थासारिखौ नायोबाथाय मेसें बोथोराव दिनै खोब खम अखा हानायखौ जों नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव जों आबाद मावनायाव जोबोद जेंना जेंसिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो गोनां जानांगौ जायो थिग जोङो बे ओंखायनो थिग बेनिखायनो जोङो जि-जिथुनाखि जोंनियाव बरिं दङो हे बर-बरिं दङ हिसाबै जों-जोंनिथिं मोजाङै जों आबादखौ मावनो हानाय जायो। फ्राव जिने बानलु आबादखौ मावनो हाना मावनो हानाय जायो जिकुनु आबादखौ जोङो गोसोबायदि मावनो हायो इदि इफोरबायदिनो नोंथांमोन बुंनाय बुंनाय बायदिनो जों उन्दैफोरबो जों फोरा गैयामोन जाय-जायनि जाव जों बानलु आबादखौ मावोबा बा माबा मोनसे आबाद मावोबथाय जोङो गोदोनि दिनाव बारे बारे जोङो हाग्रा दांबाय थानो गोनां जायोमोन। नाथाय जों दिनैनि दिनाव जिदिनो गो बै आबाद मावग्रा मालसिं पेपार होननानै बुङो ना? बेखौ बेखौ ज बेनि हेफा बेनि हेफाबा-हेफाजाबै जों आबाद मावोबाथाय जोङो साबसिन जायो जोंहा खनसे गाय गायनायनि उनाव जोंहा बारे बारे हाग्रा दांनांगौैनि गोनांथि थि गैया बारै बारै हा बिदि जायो आरो नोंथां।
ओ नोंथांमोननि एरियायाव बा नोंथां थानाय जायगायाव ओ मेसें बोथोराव ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो?
नोंगौ नोंथां। जोंनिथिं मेसें बोथोराव बुङोब्ला औ जुखाम आबाद। बै था जुखाम आबाद मावनाय दालाव बेफोरनो आरो मै खोमै आबाद मावहो होनानै मैखोम आबादा समा जानानै फैबायमोन।
औ औ दे दे दे। औ दे।